मा खालामदों?
नै आं खामानि मावगासिनो दङ
ए ओंखाम ओंख्रि जाखांबाय? मा ओंख्रि?
ना माबा थास' आयथिं ना ओम ओमफ्राय जारि दाउ ओमफ्राय ना बाथोन
जोंना दालिसो आलु फाजा औ
जाखो जाथवाखै?
जाथ'वाखै
ए जोंहाबो दासो जाखांदों माबायाव थांनो नागिरदों आं काजलगावआव ओंख थाब जाबाय दिनै काजलगाव स्पिटाल आाव बे दाखाै आथिं माबा जानायखौ इसे नायजानां मैयाबो थांदोंमोन लोगोखौनो मोनाखै आरो मोनसेयाव हाब्बाय फावबो जि गिर आरो मोनसे फार्मासियाव हाब्बाय बावबो बिराद बिर ओमफ्राय उनाव नाम लागायबाय माबाबाय
ओमफ्राय खबर सबर मोजां?
खबरा आंना बेनोहाय गाज्रिसो आथिंयानो बिदि जाबायबा दासानसे जि गाज्रिथ'
औ औ ओमफ्राय द नोंनि दख'ना दानाया हाबाय
हाजोबाखै दंबावो
ए
मालायखौसो दाहोबाय आं आथिंनि थाखायनो हैइ ओरैनो गनसे गनथाम सोंलाबायनायसैहाय
ए कमला खालारमोन नामा?
औ कमला खालारनि
गांबैसे दायामोन?
जियाथ' एसे बुरजाहाय गोबाव लाथारबायहाय
औ हाखांसिगोन
हसिगोन मालायखौ दाहोबाय नालाय हारसिगोन
नोंथ' दानो हाला
आं दानो हाला ओंखायनो मालायखौ दा हो दां
दा होमबा खयथायाव थांगोन माबा नायजानायलाय
आङो माबायाव ओंखारलांनोसै नयथायाव
ओ ओ औ औ दिनै नायजानो मोनगोन बे थाब थांबानो नायजानो मोनगोन
उ थाब थांसै ओंखायनो थाब थांनानै नायजाहैसै
औ
गथ'खौ दोननानै फैखांबाय आरो नों
माबायावनो ओ सात साराय सातथायावनो थांदोंमोन
आयु थाब दोनलां थारनांगौ दाना
औ थाब दोनलांनांगौ थाब दोनलाङाबा सोआ गेटनिफ्राय
ए माथो दाख्लैलाय आदथायावसो दोनलांनाय बायदि होनदोंमोनलाय नों
आदथायाव थांदोंमोन आटथाया दा टाइमा सोलायबाय
ए
सोलायनानै दा बेयो साराय सातथा
उ उ
ओ
ओमफ्राय
ओमफ्राय
दन्दाया न'वाव दं
औ न'आव दं
ए मा खालदों बेलाय डउटि गैया बेहा
दिडिउथि दङ
दिउथि दं
अ दिनै रेस दिनै मंगलबारना
ए नायत दिउसि जाथ'वाखैना बेना दास
नाइट डउटि जाथ'वाखै औ
औ न'आव ओमफ्राय अमाफ्रा दंना गैला नोंनालाय
आंना अमा गैलाहाय दाख्लै फानहरजोब्बाय आं आथिं लिंग्रिनि थाखायनो
ए गिदिर गिदिर देरथारबायमोनदां
मासेया गिदिर देरबायमोन ओमफ्राय मासेया फिसा नालाय ओमफ्राय आं आदिसो हरफिनबाय आदार बायनो माबा नागिरनो दिगदार जानायखाय
ए दामाबो बुरजा जाबायना गुन्दैनि दामफ्राबो बारायजोबबाय औ
जि दाम गोसा दा आं लाथला
उम। गुन्दैयानो बिस थाखा जाबाय।
औ। गुन्दैबो बारा आदार होदेराबाबो माबा दस्रा माइरं होदेराबाबो जाया। ओइ माला थांङो। जोहालाय
कक्राझारावनोथ' थांजासिगौमोनथ'
माला थांनो।
माला थांङो बे माखासेया माला थांङो ज राय्लायनानै थांनांसिगोन।
उम दे। लोगो लालायनोसै बाल।
सना झुमखा माला मोजां मोजां। ओंखारथारदों माथो।
उम।
औ फेसबुकआव होबाय थायोना।
औ। मोजां मोजां ओंखारथारदों।
बेखौनोथ नुनानै लायनो गोसो जादोंमोनहाय।
औ।
फैसा। फ्राबो माथो।
र फैसा। आ आरो माबा मिलायबा था सम मिलायबा थांनोसै
औ सम मिलायबा लोगोलालायनानै थांफिनसै बाल
औ गारि लानानै ज'नो उ
ओमफ्राय दा जेरावबो थाङा दिनै
जेरै थांनांगौ गैथवा दा स्कुलाव लायनांगौल' साराय दसथासोआव
ओ उम उम
सोर सोर थांगोन नोंसोरलाय काजलगावआव
सोलोंदों आं
ए सानैजोंजों थांसै ए फिरफिलि लानानै थांसै
औ
मैयाबो थाङादोमोनहाय जाबोआसै हो
फिलफिलि लायाबाथ' जाखाया।
औ दिगदार जायो आरो आं गाखोलाय ओंखारलाय उसुबिदा ना।
औ।
ओंखायनो बेखौनो गारिखौनो फिरफिलिखौनो लानानै थांसै।
औ थास' आथिंखौ सोर माला माला सायहैनानै संखो?
बावबायसो बे मैया थानै
ए।
दाख्लैनिखौ जिरायनायाव साबाय थादो आं। हो
मैयानिखौ सङाखै?
बोदों। ओमफ्राय दाख्लै लाबोखांखानायखौसो सायनानै संखांबाय। नङा बे दाख्लै लाबोनायखौ साय खांनानै संबाय मैया गोदान लाबोबावदों मुथानै।
माजों संखो थास' आथिंखौ? नङा दा दहायनिया माजों सं खो
ए दहायनिया? नाजोंमोन। नाजोंमोन।
नाजों खम गोथाव जाबाय बे। बयलारजों ना लखेल?
थिनबावसो
उम।
बयलार जोंसो संनाय जागोनदां बयलार बांसिन जाखायो नालाय।
औ लखेलाबो बाया। बायाबानो मोनजाया।
उम उम। न'आव गैया।
थास'आयथिं गोथाव मोनथारदां
स' आइथिंजों गोथाव जायोब्रा इसे लाथा लाथाल' संनांगौ
औ नङा नोंस्रा थास' आइथिं गोथाव मोनथारोदां होनदां थास' आथिं लाबोबाय थानायखाय ओम
दाख्लैबो लाबोबाय आरो मैया लाबोबावबाय बियो
औ
बेखौनो होनदां आयु सायनो गोबाव लाथारो सिनस्रि सिनस्रा सालांजोबलायलायो आरो मानो लाबोबावखो थास' आइ
औ बे मा होनो मिथिंफोराव ओरैनो ज' जिरायनायफोरावसो लाना होनांगौ होनबासो रायलाय रायलाय माला सायखाङो फाथथाख
ओम ओम बे हारसिं जिरायनानै सायबाथाय आन्दाज मोन
सिंबाथाय औ एरा एरा एरा जायो सायनो
ओम दा न'आव दं नोङो?
औ न'आव दङ
ओम
न'आव फैबाय
ओम ओम
ओमफ्राय
बिदिनोसैहाय जोंना
औ न'आव फैबाय एबार ओंखाम जानोसै अमा आ दार जि सुनसै
उम
आंहाबो न' सिबबावनांगौ दं बे न'खौ सिबखांबा ओंखारनोसै आं
उम
ओंखारनानै थांसै खानाखौबो लेंहरखाबाय ओंहाय गोबाव लाथारो न' सिबनायावनो लेंग्रि लेंग्रि नो गोबाव लाथारो न' सिबनायाव
हामगोन मोनलाय लांसै नामा
औ माला हामसि नंथारबाय ओंखायनो दिनै थांबावथारनोसां एक्सट्रा खालामजानो माबायदि जाखो
औ नायबासो मोनथिगोन ना सिङाव मोजां जागोना जायाखै।
उम।
उम
माथो खालामबावनो उफाय गैया।
फैनायफोरा रायलाय हरखांजोबबाय?
बिसोरो मैया माबा नायदोंनो
ए
सासे ओहो सानैबो नङा सासेया खोमा।
ए।
बैहाबा माबा नायदोंना नायाखैथाय सासेयाबा दायो फनबुनानैसो
दायो औ खबर लाबानो जागोन दे
उम सोंहर नायाखै आङो औ रायलाय जायो रायलायो मानोथो रायलायजाया जानो रायलाय जायो नवावथ' बेस माबा गैयाना बिसिनि।
आंनाव गैया।
ओंखायनथ'। लादोब्रा आं होगोन।
दाहाय लागोन आं।
उम जों लागोआव बारा गैयागोनहाय ना साब्रै साबानल' दां।
गैयाथ' बे माबायासो मादुरियासो माबागौ ना मागौमोनथाय रायलायगौ ना मागौमोनथाय। बेबो जि मोजां रायलायो रायलायनायालाय ओहो
मादुरिनि नाम्बा दं नोंनाव?
दङ। आमफ्राय मानसिया अमा ग गुन्दैबो होफैनो होनखादोंमोन।
जाफा मारनोसै?
जाफानोसै होननानै दाख्लैनो बुंदोंमोन ओमफ्राय गाव सम मिलायाखैना माथाय दाबो फैयाखैनो।
ए ओमफ्राय खनसे जाफानो होननायाव ओ
औ।
खनसे जाफानो होननायाव लाला होननानै खिन्था फिनबायमोनदां।
माला?
दाख्लैयो बांद्रायो होननानै। ए होमबालाय खिन्था फिनाखैदाहां होनबालाय। अम'लिखौ खिन्थाफिनदों नोंदां।
ए
ओमफ्राय होमबालाय खिथाफिनाखै दां ओंखायनो जा फानो नागिरबाय लाफा जायोहाय जेबो नङा। उम
फानो लुबैनायखौलाय ना?
उम
गुन्दै होफैनो होनदोंमोन। अमाखौनो नाय-नाय दाख्लै बायनानै लाबोनाय ओमफ्राय नायफिनबावाखै आं मायदि जाखोथाय।
आंहाथ' गुन्दै गैलानो हरनांसिगौमोन।
उम
सोर सोर होखोथाय सोरबा सोरबा सेरसे सेरसे होखांजोब
सेरसे सेरसे होजोबबाय जोंबो माबा राजा बिमा फान्थाव बिमा ओमफ्राय जों साथाम अ माबायाबो होबाय आलिसा बिमायाबो होबाय।
उम ए